औ औ खोनादों औ खोनादों
औ दे होमबा जोंहा संनाय खावनाय टपिकनि सायाव सावरायदिनि ना
औ औ जागोन दे
औ होमबा आं जागायदिनि
औ
संनाय खावनाय होनोब्लाथाय जेनेबा जोंहा ओ दोरोङारि बा दोरों आ दोरोङारि महरैबो सावरायजायो आरो दोरोङारि होनोब्लाथाय जोंहा गोदो गोदाय संनाय खावनाय होनबाथाय जोंनि बेलायाव थाव होनानै संनानै जानाय संना जायामोन ओ जेने उम जोंनि गेजेरावहा गोदो गोदाय बांसिनै रुनानै जानायखौ नु खोनानो मोनो बा आजै आजौ आबै आबौमोननि फ्राय मिथिनो मोनो आरो जोङो माखासे बिजाबफोरनिफ्रायबो मि थिनो मोनो आरो जेनेबा गोदोनि समाव थाव बेफोरबायदि बाहायामोन आरो ओ माखासे जेनेबा दोरोङारि महर होनबा ओ जोंनि बरनि बेलायाव ओ एवफ्रामनानै जानाय मेनानै जानाय आरो खारदै ओंख्रि जानाय इफोरबाय बेफोरखौ माने मिथिनो हायो आरो आरो जानाय लोंनाय होनोब्लाथाय जोंहा अमा खाजि जानाय ना मेनानै जानाय बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरो दा समावबो जोङो जानाय जानो जायो आरो बेफोरबायदि आदबजोंनो जोंनि ओम नोंथांमोननिथिं माबायदि सङो खावो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा
अ दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्लाथ जोंनिया बिदिनो ओ बर हारियाथ ओ ना बेदरबो जायो बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माख खासे मैगं थाइगं बेफोरबायदि जानानै मोजां मोनो ओ बिनो जोंनिया जोंनियावबो माने सावनानै जानाय मेनानै जानाय जानाय आरो रुनानै जानाय आरो बिदिनो माने हांनानै जानाय गोबां रोखोमै माने संनानै जायो आरो
औ औ
जोंनियाथ बरफोरना अनला ओंख्रि संनाय बा नाफाम बानायनाय औ आरो नाफाम बाथोन जानाय आरो माखासे नार्जि ओंख्रि जानाय ओ जेरै नारजिजों अमा मेजेम अनलाजों दाउ आरो बिदिनो गोबां ओ मैगंफोरखौ संनानै जायो आरो दाब
औ औ
बेनिफ्राय गोदोथ जोंनिया माने थावफोरनि बाहायनाय गैयामोन होननानै बुङो आरो नाथाय आथिखालाव माने थावबो जायो आरो खारै खैफोरबो जायो आरो
खारे औ औ माने आथिा खालाव उम थावखौबो बाहायो आरो थाव गैयि ओम रुनानै जानाय खारदैजों जानाय हांनानै जानाय माने गासैखौ खौबो बाहायो आरो उम बाहायनायखौ नुनो मोनो ओमबा गोदो जेनेबा नारजि ओंख्रिखौ ओ जिबायदि संनानै जायोमोन नाथायाय दायो इसे सोलायनाय जेनेबा गोरलै आदबखौ बाहायनाय नुनो मोनो आर ओ माने नारजिखौ गिबियावनो ओ गुदुं बुस्थुआवहा होनानै जोन होग्रोना लानानै गुदुं खालामनानै सिख्रेबनानै ओ दै होनानै सोरबाया कुकाराव रु रुनानै लायो गिलि होनो थाखाय ओ बेफोरो आदब खौ माने एसे एसे सोलायलांनाय बेफोरखौ नुयो आरो नाथाय जिबायदि गोदोनि आदब जों संनानै जायो बैबायदि टेसखौ माने दानि ओ दानि संनानै जानायाव बैबायदि माने सुवादखौ मोना बिदिखौ माने खोनानो मोनो आरो जोंहा आबै मोननिफ्राय। माने गोदो जाबायदि ओ गोजा बायदि आदबजों जोङो संनानै जायोमोन बैफोरनि जों थावनाय बेखौ दायो जों एसे खमायनाय मोननो हायो बिदि आबै आबौ गोदोनि आबै आबौमोननिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो आरो माने दा दा मुगायावहा सोब माने गासैबो समनि आंखाल नालाय गोरलै आदबखौ नागिरनायखौ जों न नुनो मोन आरो संनाय खावनायनि बेलायाव
औ
उम अनला ओंख्रिखौबो गोदो-गोदो बै दै गोदौनाय टाइम समावसो होयोमोन नाथाय दानिया दैयाव गलाय खाना नै बै अन गुन्दैखौ ओं इं गोदौलासिनो होनायबो नुनो मोनसै आरो माने गिलि दैजों गलायजों होखाना लानानै दै गुदुंजों
औ माने जोंनिया गोदोनि समावहाय बिदिनो ओ बे नोंथाङा बुंनाय बायदि बि नारजि थि संनाय बेफोरखौ माने थौफोरावसो संनाय जायोमोन नालाय अर अरजोंसो संनाय जायोमोना नाथाय आथिखालावथ गेसबो बाहायनाय जाबाय गेस बाहायनानै माने कुकार रनगुरनाय साराय गुदुंफ्राव हो ग्रोनाय बेफोरबायदि जाबाय आरो आथिखालाव ओ आरो अनला ओंख्रि संनायनि बे बेलायाव बुङोब्ला जोंना अनला ओंख्रिखौबो गोदोनि समाव माने उवालावसो देनानै ओ संनाय जायोमोन नालाय औ नाथाय आथि- खालाव माने आथिखालनि सुबुं फ्रा मानि बयहाबो समनि आंखाल औ ग्रेण्डार मेसि दिंखियाव माने दैखौ होखानानै हो होखानानै माने लाव लाव खालामनानैसो देनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो बिनिफाय औ खेबसेनो माने संखाबाय बिदि आरो माने गोदोनि बाय दि दै गुदुङाव ओ दै गुदुं गोदौफुबाय थानाय समावसो बिदि फ्रि फ्रि होनानै एरै एरै होनानै माने अनला उरनाय बेफोरबायदि हुदाया माने आथिखालाव गैलिया आरो गोबां सोलायबाय आरो गो
औ दानि औ सोलायनायखौ नुनो मोनसै सबाइ ओंख्रि संनायावबो गोदोनि गोदोनि संनाय आरो दानि संनाय गोबां सोलायनो हमबाय माने आदबफोरा गोदो थ ओ जोङो सारायावनो अर जोंहा जेनेबा सारायावनो थौआव संनाय इफोरबायदि नुयोमोन आरो आरो ओ एवनानै लाग्रोनानै उननानै लायोमोन सबाइखौ एवनानै उननानै लायोबाथाय माने मो- नाया बारा जायो होननानै ओ मिनथिनो मोनो आरो जोङो ओ नंगौबो बियो जेनेबा सबाइ खौ एवनानै सङोबाथाय माने थावसिन मोनजायो आरो गोदो ओ सोरबा ओ थावजों माने सबायखौ जानाय नुवामोन नाथाय आथिखालावहा ओ खारै होआलासिनो थावजोंबो जानायखौ जोङो सबाय ओंख्रि संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो संनाय खावनाय गासैबो जेनेबा ओं गोदो गोदोनि आदब सोलायलांनायखौ नुनो मोनो आरो
जोंनिया दानि आरो गोदोनियाव माने गोबां फाराग जाबोबाय आरो मुगाजों लोगोसे सुबुंफोराबो समनि आंखाल जानानै माने माला थाब जागोन माने बे खौसो नायो आरो
समजों गोरोबफानानै माने
औ
समजों खारफानायजों लोगोसेनो आदबफोरखौ माने एसे एसे एसे सोलायलांनायखौ नुनो मोनो आरो
जोंनिया गोदोनि समावहा बिदिनो अनला ओंख्रिफोर सङोब्लाबो माने जेराव खारै होयो बेयावहाय हालदै हालदैफोरखौ होनानै सङा बेफोरबायदि जायोमोन आरो माने जोङो आङो माने लेखाफोराव फरायनो मोननायावबो जेनेबा मोनदों खारै जों हालदैजों माने रियेगसन जायोब्ला माने रियेग एसन जायोब्ला माने बेयो मोजां नङा जेनेबा देहानि थाखाय माबा मोनसे खहाबो खालामनो हागौ गोजा कालार ओं आरो ना बेफोरबायदिया माने औ बेफोर माने देहानि थाखाय मोजां नङा बेफोरबायदि बुंनाय बेफोरबायदिखौ माने गोसोआव दङ आरो बेनि फ्राय बिनिखायनो जानांगौ माने जोंना गोदोनि सुबुंफोरा जेरै जोंना थायोना बर समाजाव हामानो मोना बे फोरबाय दि होननाय माखासे रावफोरा माने बिदियावनो सुबुं फोथायनाया माने मोनानो होनना बुंनाय लोगो लोगो जोंना माने बेयाव माबा मोनसे दङ। बिनि थाखायसो मोना होननानै बुंदों बिदि आरो ओनिखायनो माने न बिदिनो ओ खारै ओंख्रि आरो खारै ओंख्रिफोर संबा हाल्दैफोर होनाय जायामोन आरो ना थाइ आथिखालावथ माने अनला ओंख्रिफोर सङोब्लाबो खारै खारैजों संबाय आरो अनलायाव दाउफोर होसनोब्ला माने दाउफोरखौ एवना ला नानै ओ होसनबाय बि बिदि आरो नाथाय गोदोनिया थ माने हालदै होआलासिनो दाउफोरखौ खायसेया जब्ब होसननाय बा बिदिबो होनाय जायो। आरो गोदो गोबां सोलायबाय आरो माने आथिखालनि आरो गोदोनियाव
फ्राय बेफोरबायदिया माने गोदो जेरैबायदि संनानै जायोमोन दा एसे आलदा रोखोमै संना जानायखौ जों। मोननो हायो आरो। नुनो मोनो। समनि आंखालाव बा। समजों खारफानायनि थाखायनो माने। बेफोरो आदबफोरा एसे एसे सोलायलांदों होननानै जों सानजायो। गोदो। जेनेबा। जोङो हांनानै हांनानै जायोबाथ जोंहा समा एसेबाबो ओ गोबावसिन नांगौ। जायो औ। एसे ओं दानि समावहा जेनेबा अर अर जेनेबा बनजों सुनानै अर बाहायनायखौबो जों गोबां खम जालांनायखौ नुनो मोनोसै। गेस बेफोरबायदि। मो ओ फैनायनि उनावनो जेनेबा जोङो बनखौ। ओं बाहायनाय बेफोरखौ जों खम जालांनायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा ओ‌ समनि आंखालबो जायो। माखासे। माखासे थम आरो थास थासारिनि थाखायनो माने बेफोरो संनाय खावनाय आदबफोरा सोलायलांद दों होननानै जों सानजायो आरो। दोरोङारि। जों ओ दोरोङारि बायदि जेनेबा गोदो गोदाय जेरैबायदि सङै खावै जाबोदों बेफोर दोरोङारि आदबखौथ जोङो जेनेबा उम गारनो हाया थेवब्लाबो माने एसे एसे। सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
उम दे होनब्ला जोंहा समाबो जाबाय। दोनथनोसै नामा औ औ औ दे।